हेल' हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों बिथां दालाय बिथाङा आ गरम बथाङानो गरमथार बिथा ओरैनो दंलागासिनो दंफांसेयाव जहरनानै
आदसा ओंखाम जाबाय नामा बिथां आंबो ओरैनो दं बिथां ओरैनो दङ बिथां ओंखाम जाबाय बिथाङा
जाबायमोन बिथां जानायालाय ननाय जाबाय
मा ओंख्रि जानाय दलाय जानाय
आंना माबासोमोन बिथां माबासोमोन बिथां ओम मा होनोमोनलाय बिनो अ खारैसो खारै मैद्रु
खारैमोन ना आदसा बिथां ओंख्रियालाय मोजाङानो माथोओ बिथां खोनादों आं बिथां आंना माबासोमोनलै दाउजों सबायसोमोन दाउजों सबायमोन बिथां दाउजों सबायमोनलै बिथां
अ खोनादों खोनादों
बिथदिाङा फ्रिना दायो फ्रि नामा बिथां बिथां माने आं मोनसे सुंद गाना रायलायनो थाखाय
अ रायज्लायजागोन बिथां रायलायलायनो
माने बेरायहैनायनि बारै आरोना माबायदि जायगाया मोजां बेरायहैनो थाखाय दााबायदि समावहाय गोजां बोथोर समाव बिदिनो बेलेग बेलेग समावहाय अबे जायगाया मोजां जाहैयो बेरायनो बेफोरखौ लाना फैदोंमोन आरोना आं बिथां हेल'
औले
माने बेरायहैनो थ' गोबां जायगा दङ जोंनि बेयावहाय औ खोनादों बेां हेल'।
औ खोनादों नोंथां
बेरायहैनोथ' बिराद जायगा।
हेलौ।
माने। जेनेबा आङो जिर' बेरायहैनो सानदों आरोना नोंथां।
औ।
हेल'।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादोंमोनलै बिथां खोनायाखै नामा नों। नों खोनायाखै नामा बिथां।
हेलौ। औ।
खोनायाखै।
अ खोनादों बिथां दा खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय।
माने आं एसे जिर' बेरायहैनो एसे माबा। टारगेट लागासिनो आरोना बिथां खोनायाखै नामा बिथां।
हेलौ हेलौ
खोनायाखै नामा बिथां।
हेलौ। माथो खोनाफैासै नै बिथाङा।
खोनाबायना। जोंनि बिथां माने
हेल' हेल'
हेल'
हेलौ
हेलौ खोनाखै नामा बिथां? हेल'
हेलौ
हेल'खोनायखै नामा?
हेलौ
खोनायाखै नामा बिथां?
हेलौ
खोनायाखै नामा?
हेलौ
हेल'
हेल'
हेल' बिथां खोनायाखै नामा? हेल'
हेल'
खोनायाखै नामालैय बिथां?
हेलौ
खोनायाखै नामा बिथां? हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ